लौ
औ
औ
खोनादोंना आब'?
औ खोनादों।
ए मो रायलायनो हागोन नामा आब'?
हागोन दे।
ए आं माबा बर'फोरनि बैसागुनि सोमोन्दैसो एसे रायलायनो होननानै आब'नाव फन हरदोंमोन आरो।
औ रायलाय जागोन दे। औ हायो।
ए ओमफाय मा होनो जाहा बर'फ्राथ' बैसाग मासाव बैसागु जायोना बिनि सोमोन्दै
बैसागु फालियो बैसागुखौथ' जोङो गोदो गोदायनि फ्रायनो गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो दासिमबो फालिबोबाय थायो आरोना। बैसागु बैसागुआनो बर'फोरनि मोनसे देरसिन फोरबो बायदि जायो। देरसिन फोरबोआनो होनजायो।
देरसिन फोरबोआनो ओ
औ जों जेब्लायबो बोसोरावनो बैसागुखौ बोसोराव खेबसेखौ फालियो बैसाग मासाव।
ओ ओ बैसाग मासाव फालिनाय जायो आरोना।
औ जोङो बैसागुखौ बैसागुनि फालिनायाथ' जेरैथिं जोंबो एखेखौनो फालियो आरोना।
ओ ओ।
जेरै जोङो गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय बायदियै दा जेरै सैथ मासनि लास्टआव थामजि अक्ट'आव जोङो मोसौ थुखैनाय हाबाफारिखौ मावो आरो।
ओ मोसौखौ थुखैयो आरो मैसौ मैसौनि बैसागु जाबाय आरो।
औ मोसौ बैसागु होननाय जायो बिखौ। बैसागुआ मोननै रोखोमनि जेरै मान मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु
ओ
मोसौखौ जोङो मानो फुङावनो जोङो फुङावनो इदिनो जगार खालामनानै लाव फान्थाव एफोरखौ हानानै लाखायो आरोना मोसौ थुखैनायाव एफोरखौ नांगौ नालाय ओमफायो बिदिनो मोसौखौ जोङो फोथा थुनानै होनाय जायो
औ अ फोथा थुयोना मोखौ उम।
अ बियाव हालदै हांगार नामा आंबो मोजाङै मिन्थिस्लाबलाय लांला एफोरखौ होनानै फोथा थुनाय जायो आरो ना आरो मोसौ थु खैनायावबो नांनाय जोंनो लाव फान्थाव बिदिनो आरो माखासे फुलफोरबो हालदै बेफोरखौ माबायो बाहायो।
अ माने मोसौ थुखैनायाव नांगौ आर ना इफोरखौ। औ
ओमफ्राय बिदिनो फोथ इरिखौ फुनखांनानै जों मोसौखौ दैमासिम थुखैनो लाना थाङो आर ना।
औ
ओमफ्राय मोसौखौ जों थुखैहैयो थुखैहैनानै लानानै फैनानै जोङो उनाव खाहैसिगोन फोथाराव।
औ
बिनिफ्राय आरो अखानायनायैथ' अखानायनायैथ' बैसागनि एक थारिख जाबायना? बेखौ मानसि बैसागु होननानै बुंनाय जाबाय। जेरै जोङो बेयाव बैसाग औ औ औ जोङो जओेरै बैसागनि थारिखाव जोङो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै जोङो गेदेरफोरखौ खुलुमो।
औ
गेदेरफोरखौ खुलुमनानै गेदेरफ्राबो जोंखौ उन्दैफोरखौ सनमान लायो आरो ओं ओं गोदो उन्दै सनमान लालायनाय हाबा हफारिखौ जों मावो आरोोना बैसागनि एक थारिखाव।
औ
बिदिनो अखानायैनिफ्राय ओमफ्राय रंजानोसै मोसानोसै दाथ' आरो गासिनिबो गामियाव बैसागु होनबाथाय गिदिर गिदिर फांसन खुंनाय जायो आर ना? गोदोसो गोदो बेफोरबायदि फांसन गिदिर गिदिर खुंनायफ्रा जाय ना जायामोन बेखौथ' जों बुंनो हाला नाथाय नाथाय दा दानि जुगाव बैसागु फालिनाया बिदिनो मोनफ्रोमबो गामियावनो गिदिर गिदिर फांसन खुंनाय जायो आरो।
औ गिदिर गिदिर खुङो आरो बिदिनो देंखोगिरिफोर लेंंहरनोसै। गिदिर गिदिरनो औ
ओमफ्राय बिदिनो जाहाथ' बैसागुखौ स्नि दिन फालिनायनि नेम दंखायो गोदोनिफ्राय नो बिदिनो जोङो नै अक्ट'निफ्राय ओमफ्राय रंजा बाजा बिदिनो फालिलाङो आरो ना बैसागुखौ।
बैसागुआवथ' आरो स्नि थारिखाव जोंहा गोखा गोखै बिदिनो मैगं
औ औ औ बिनि बिनि सिगां बिनि सिगां जोङो बिनि सिगां जोङो बिदिनो गामियावनो ज' ज' गासिबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासिबो ज' ज' ओंखारनानै न'खर न'खर ओरैनो रंजायो आर ना मोनफ्रोमबो न'खरावनो ज' ज' रंजायो गुबुनफोरनिख बेफोरबायदि बिदिया दंना गैला मिथिया नाथाय जोंनिख दङ आरो। बेफोरबायदिया दासिमबो औ जोङो दासिमबो ज' ज' रंजानानै बयनिबो न'खर न'खर रंजायो आरोना जोङो खुसिजों ओमफ्राय बेनिफ्राय औ इनिफ्र उनाव बैसागनि बैसागुखौ बिदिनो सात दिन फालिनानै सात थारिखआवथ' जोंना साथिथि जानाय होनोोना सातदिन जाबाथाय बेयाव जोङो साथथिथि जानाय जायो आरोना साथथिथियाव जोङो बायदि रोखोमनि सातथा मैगंखौ खौ लगायनानै जानायखौनो सातथिथि होननानै बुङो आरोना जोंनि जोंनिखै औ औ गोखा गोखै गोदै गासिबो जातनि गासिबो रोखोमनि मैगंखौनो
लगायनानै संनानै जानाय जायो आरोना जोंनिखै जोंनिखैथ' ओरै मा होनो फुङावनो आइजो माहारिफ्रा ओंखारनानै एसे हाग्राफोराव मैगं नागिरनो थांनाय जायो आरो ना जोंनि खै बिदिनो नागिरहैनानै बायदि रोखोमनि मैगं लानानै फैयो ओमफ्रायो
औ
ओमफ्राय जोङो जयै जालायनो थाखाय बेदरफोरबो होनाय जायो आरो ना बेदर बो होनानैबो संनाय जायो बे साथिथि जानायखौ ओ
एसे गोथावसिन जानायनि होनाय जाबाय बेदरफोरखौ औ
बेफोरबायदिनो खालामो खोमा ना?
औ इसे खालामो जोंनिखैबो
खायसे खायसे गामिफ्राव गैला खोमा बेफोरबायदिया ओ दाथ' खोनानो मोनो गावगाबागाव गावगाबाव न'आवसो साथि थिखौ संनानै जानायखौ जों खोनानो मोनो दानि जुगाव
बिदि नंला गासिबो एसे सोलायजोब्बाय आरो
औ ओ गुबुनफोरनिखै साथि थिखौ साथिथि जानायखौ गाव गाबागाव न'आव संनानै जायोब्लाबो जोंनिखै बेफोरबायदि नङा आरोना जोंनिख दासिमबो गोदोनि बायदियानो सो सोलियो दासिमबो जों गामि गंसेयैनो ज' संनानै जायो साथिथि जानायखौ
ओ
बिदिनो रंजा बाजायै बारहोहरो आरोना बैसागुखौ
बैसागु बोथोरखौ अ
औ जोङो मोसानो रंजानो ओंखारबाबो आराम आराम दख'ना गोमो ब्लाउस गोजा फास्रा गोजा बेफोरबायदि लानानै। मोसानो ओंखारो जों जोंबो
औ।
गासिबो बर' फोरानो औ गासिबो बर'फ्रानो खाफालाव फोथा गोजा लानोसै खानायाव बिबार लालायनानै देलायनोसै। जोबोद समायना नुयो आरोना आइजो माहारिफोरखौ
औ। दे होनबा आब' हो आं बेखौनो एसे सोंहरनो होननानै आबनाव फन हरनाय जादोंमोन आरो।
ओमफ्राय जाखांबाय नामा?
ओ जाथ'वाखै आब'
जाथ अ माथो खालामगासिनो दं आगै
आं ओरैनो जिरायनानै दङ आरो ओमफ्राय ए मा ओंख्रि आब'
जोंहा ओंख्रिया थास' आथिंजों जारिसो
ओ
नोंसिोरनि गैलाय बैसागुखौ माबोरै बोरै फालियो?
जोंनिखिबो बिदिनो फालियो ज' ज' रंजायो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासिबो। ज'नो ओंखारनानै जोंबो बिदिनो फालियो रंजायो बाजायो।
औ।
मोसानो। ओंखारलायो बयनिबो न'खर न'खर मोसानो बिदिनो रंजानो हाबो आरो। बिदिनो जोंनिखेबो साब सिथि मैगं बिदिनो खांनानै बेयाव हाग्राफ्राव हाग्रा माबायाव थांनानै एसे खांनानै गोखा गोखै गोदै सोरबा बेफोरखौ ज' लगायनानै संनानै जायो आरो जोंनिथिबो‌। बिदिनो फांसननि ओरि खुङो।
औ।
गिदिर गिदिर देंखोगिरिफोरखौ लेंहरो आरो जोंनिखिबो बिदिनो। मसे रंजायो आरो बेबायदिनो जोंनिखबो।
औ
गोदोनि बायदि नंला आरो सोलायबाय गोबां। माखासे नेमखान्थिफ्रा औ गोदोनिया गोदोनि बायदि माबा गैला एसे नेमखान्थि गासिबो माबाफ्रा सोलायजोब्बाय।
गोदोथ' खुगाजोंनो सल' खनै खनै मोसानाय जायोमोन ना?
औ।
दाथ'
दाथ'
दामग्राजों सो दामनानै रंजायो मोसा मोसायो गोबाङावनो नुनो मोनो गोदो बेफोरबायदिबो गैयामोन नालाय।
औ खुगाजों खननानै ओरैनो आखाइफोरजों आखाइफोर फबनानै खनोमोन आरो गोदोनिया। बिदिजोंनो रंजानानै बैसागुखौ थांहोयोमोन औ दाथ' बेफोरबायदियानो गैला दामनाय देनायजोंनो रंजायो दानिया।
औ
दे होनबा आब' हा
औ दोननोसै नामा? औ दे मालाबा रायजलायफिननोसै होनबा।